हेलौ औ खोनादोंना नोंथां गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायथिखौ बावहरनाय थाबाय
औ जागोन दे
औ नोंथां जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा फ्रियैनो दङना
औ आं दायो फ्रियैनो दङ
ओम आयदायानो जाहैबाय जेनेबा आवरायनाय आवरायनाय जे आवरायनायनि अनगायैबो जेनेबा थुनलायारि आयदाफोर माखासे बेफोरनि बेफोरनि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांनाव कल हरनाय जादों नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन आ
फोरमायदो एसे नोंथां
औ नोंथाङा थुनलाइ होनदोंना इदिनो स्ट'रि टेलिंफोर होन्दों आर ना नोंथाङा इंराजिनि जेराव जों स्टरि टेलिं फोर होनोना इदिनो ओ सलबाथाफोर बा खन्थाइ फोर खनथाय होननानै जों जायखौ बर'आव बुङो बेखौ नोंथाङा बेखौ फोरमायनो होदोबा नोंथां आ जोङोथ' गिबियाव बेखौ माने सोलोंथाइ होननानै बुंनो हायो जों माने बिनि गेजेरजों सोलोंथाइ लायो होननानै बुंनो हायो आरो बेफोरखौ माने जोङो ओ जेब्ला इदिनो कलेज स्कुलफोराव थायोबा बे समाव जों माने फरायनो मोनो आरो बे खौ माने सोलोंथाइनि गेजेरजों मोनफालाङो आरो बिदिनो अबेबा साबजेक्टफोराव बेफोर माने खन्थाइ महरै थायो जोंनि बर' रावनि साबजेक्टफोर माने साबजेक्टफोराव थायो आरोना बांसिनानो बिदिनो इंराजि रावफोरावबो बिदिनो खन्थाइ थायो आरो ना खन्थाइ होननानै बुङो जायखौ जों बर' रावाव बिनि अनगायैबोथ' जोंहा बेफोरखौ माने गोबां बिदिनो सुबुंफोरालाय लिरनानै माने इदिनो गाव बिजाब सुजुयो अबेबा खन्थाइ खन्थाइ लेखा सुजुयो होननानै बुंनो हायो आरो बिदिनो गोबां सुबुंफोरा माने औ गाव गावनो सुजुनानै माने बिदिनो गाव माने नभेलफोर बानायनानै फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो माने बेजों जोङो माने गावनि गोसोफोरनि खोथाफोरखौ खायफाया बिदिनो बेनि खन्थाइनि गेजेरजों आरो ना गावनाव जा जालांनाय जाथायफोर बा गावनि गोसो गोसोनिबा गावनि इदिनो ओ मोजां मोनलायनायफोरनि बेफोरनि बागै जों माने बांसिनानो खन्थाइाव सुजुनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां आरो बेनि औ बेनि अनगायैबो बेाहायबो जों खन्थाइ बिदिनो आवरायलायनाय होनना बुङोबाथ' जोङो बेफोरनि कम्पिटिसन जायो होननानै जों बुंनो हायो जोंनि बर' समाजफोराव बेफोरखौ जायो होननानै जों मिथियो आरोना बिदिनो बांसिनानो जोंहा बिदिनो बैसागुफोराव बा बिदिनो अबबा प्रग्रामफोर जाबाथाय जों माने इदि खन्थाइ आवरायलायनाय आ कम्पिटिसन जायो होननानै मिथियो आरो बेहाय जोंहा माने खन्थाइ आवरायनानैबो माने देरहानो हानाय जों माने हायो आरोना देरहानो बेफोरबायदिखौ आं बांसिन खोनानो मोनो आरो आंहाथ' ओरैनो इदिनो खन्थाइफोरनि बागै बा इदिनो बे नभेलफोरनि बागै बारा नलेज गैया नोंथाङाबो एसे आंनो माने फोरमायना होदो दे नोंथां
औ नोंथाङा ओ एसे एससे सिगाङाव फोरमायलांनाय जा बाथ्राफोर फोरमायलांदों बेफोरो गासिबो नोंगौ ओ आंबो दा नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनो सानदों। जेनेबा आवरायनायनि सोमोन्दै आरो आवरायनाय होनोबाथ' जोङो जेनेबा खन्थाइ फोर रायथाइफोर आवरायनाय बेफोरबायदि जेनेबा ओ बुरजा मानसिफोरनि गेजेराव सासे फरायसा फरायसाया जेनेबा माइक्रफनाव ओ मा होनो ओ मानसिफोर बे बुरजा मानसिफोरनि गेजेराव माने गसंनानै बुंहैनांगौ जायो आरो जेनेबा ओ‌ आवरायनायनि गेजेरजों आवरायगिरि आरो खोनासंगिरि मोननैबो बिथिङाव मुलाम्फा जायो। ओ जेनेबा खोनासंगिरिफोरा खोनासंनानै मुलाम्फा जानो हाबाय आवरायगिरिया जेनेबा आवरायनानै। मुलाम्फा जानो हाबाय नंगौना नोंथां।
औ औ थारैनो।
ओ जेनेबा बेफोरनि गेजेरावनो जेनेबा सासे फरायसाया जेनेबा आवरायफेरि फरायसाया माने मा होनो आवरायनाय समाव माने ओ माबा आवाजफोरा मोजाङै फुथिया गिनायजों मोदोमफोरा थोर थोर मावो बेफोर ओ बादि जायोबा नोंथां मा होन बेफोरबायदि जायोबा जेनेबा सासे फरायसाया बे आवरायनाय जेनेबा खनसे आवरायनायनिफ्राय आरोबाव उनफोराव उननि समफोराव माने आवरायलांबाय थायोब्ला बिनि माने गोहोआ बारायलाङो आरो जेनेबा गिनाया खारो। ओमफ्राय देहाफोरा मावनाय जेनेबा मा होनो आवाजफोरा मोजां खथि बेफोरबायदि जानाया खारो आरोखि ना नोंथां ओ जेनेबा बेफोरनि अनगायैबो जेनेबा गाव रोंनाय गाव रोंनाय माबेबा मोनसे गियानखौ खौ सुबुंफोरनि गेजेराव फोरमायनो हायि जानाय बेफोरबायदि ओ जानायफोरा माने ओम बे आवरायनायनि गेजेरजों खारो आरोखि ओ बेनि अनगायैबो जेरै ओ खन्थाइफोरावदि माखासे गहेना सोदोब होननायखौ मिथियोना नोंथाङा? गहिना सोदोब जेनेबा खन्थाइफोरखौ मोजाङै माने खोनासं गोथाव खालामनो थाखाय जेनेबा मोजां बेखौननो जेनेबा गहेना सोदोब होननानै बुंनाय जायो ओ जेनेबा बे एन आवरायगिरिया जेनेबा। ओ बेफोरखौ खन्थाइ जेनेबा आवरायनायनि गेजेरजों बेयाव माने खन्थाइाव थानाय गहेना सोदोबफोरखौ मोनो आरोखि ना बिनि गेजेरजों। माने फरायगिरि आवरायगिरि एबा बे खोनासंगिरि मोननैबो माने बेफोर गहेनाफोरखौ मोननो हायो आरो जेनेबा।
औ औ।
औ बेफोरनि जेनेबा बेफोरनि अनगायैबो जेनेबा ओ आवरायनायावदि माखासे आब्रुथि जेनेबा रुलफोर थायोना। आवरायनायाव औ बेफोरनि गेजेर बे जेनेबा सासे आवरायगिरिया बेफोर आवरायनायाव रुलखौ मानिनायनि गेजेरजों माने माखासे गावनि लाइफनि रुलफोर बेखौ मानिलांनो गोसो जायो आरोखि ना नोंथां। नोंथाङाबो एसे फोरमायबावदो नामा?
औ ओ
नोंथाङाथ' ओ फरायनायखौबो बुंदोंलाय माने सस होनानै जायखौ बुंदों नोंथाङा बे खौ बुंनो हो माने फोरमायदों आरो ना नोंथां स्पिस होनोब्लाथाय जोंना जेखिनिखौ नोंथाङा जा बुंलांदों बेयो नगौ बेबायदिनो जों माने स्पेसखौ होयो होननानै बुंनो हायो आरो ना बेनि अनगायैबो जोंहा फिसफोरखौ माने जोंनि फरायसा बायनो फरायसुलिनि ‌अनगायैबो जोंहा गोबां गिदिर गिदिर सुबुंफोरा माने बोसोन होनायफोरावबो जों माने स्पेस होनायखौ जों नुनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो खायफाफोराव माने बिदिनो गामि ओ बुङोबाथ' जों गामि ओनसोल हटेलफोरावबो बिदि स्पिसफोर होनायखौ जों नुनो मोननाय जायोबा बिदिनो सुबुंनो बोसोन होनाय आवरायनाय माने बेफोरबायदिखौ माने
बेफोर बादिखौ माने
नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां बेफोरखौ जों माने गामिनि गावबुराफोर बा बिदिनो खायफा खायफा ओ एसे सेक्रेटारिफोर पेसिडेन्टफोर थायोना गामि गामियावहाय माने गामि ओनसोलफोरावहाय। बेसोरखौनो जोंनो माने स्पिस होनाय बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। बेनि अनगायैबोथ' जोंहा ओ माने गामिफोराव बिदिनो गों गोरों बिदिनो सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोर थायोना बे बिसोरबो जोंनो माने बोसोन होनायखौनो जों स्पिस होननानै बुंनांगोन आरोना बेनि अनगायैबो थ' जोंहा ओरैहाय बुङोबा जोंनि टिचार जायखौ होनो जों माने जायखौ जों माने फरायसालियाव थांनानै माने बोसोन लाहोयो होननानै बुंनो हागोन बा बिदिनो सोलोंथाइ लाहैयो बेफोरनि गेजेरजोंबो जों माने सोलोंथाइ बिदिनो स्पिसफोरखौ माने जोंनि माने फोरोंगिरिफोरखौ जों होनायखौ जों नुनो मोननाय जायो।।
औ
ओ मा होनो गिदिर सुबुंफोर बा इदिनो एसे गोरों रोंनाय
खायसे गोरों रोंनाय गोरों बिदिनो साख्रि गोनांफोर गिदिर सुबुं फोर माने जोंनो खिसु होनायबाय बिदिनो सिफिस होफैनायफोरखौ जों नाय जायो आरो औ औ
औ बिनि अनगायैथ' जोंहा बिदिनो गोबां गिदिर जेरै जों बिजनेसमेन गिदिर गिदिरफोरनि खाख्लानानै माने जोंहा माने गोबां जौगांनो हायो बेफोरखौ जों बुंनो हायो आरो माने जोंङो माने खायफा सुबुंफोरनिफ्राय फनानैनो ओ बोसोन लाबाय जों माने बेफोरखौ जोंहा स्पेसनि गेजेरजों जों माने गोबां मुलाम्फा जायोबा बिदिनो बोस लानायनि गेजेरजों गुबुननि बोसोनफोरखौ जों मान खोनासंनानै जों माने ओ गोबां जौगालांनो हायो बा जोंनि माबाफोराव मा होनो सिमांफोराव जों दावगालांनाय एसे लामाखौ माने गोरलैयै हालांनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो खायफा मान गोरों सुबुंफोरनि ओमफ्राय जों माने बोसोन लायोबाथाय जोंहा एसे गिबियावनो एसे लामाफोरखौ माने बोरै खालामबा बोरै जागोन बेफोर खौ जों माने एसे मिथिना मोनखायो नालाय बेनि थाखायनो जों माने गिदिरफोरनि माने गिदिर सुबुंफोरनिबा बिदिनो गोरों गोरा सुबुंफोरनि माने बोसोन बा बिमा बिफानि बोसोनफोरखौ लायोबा बिदि फिसफोरखौ लायोबा जों माने ओ जौगालांनोबा बिदिनो जोंनि सिमांसिम माने मोनहैनाय लामाखौ एसे मोजाङै नुहुरो आरो बि बेजोंनो माने जों दावगालांनो हायो आरो नोंथां औ नों नोंथाङाबो एसे फोरमायबावना होदो जे नोंथां।
नोंथाङा सिगाङाव जेनेबा खन्थाइ रायथाइफोर ओ आवरायफेरबाय नामा?
आ ओरैनोथ' आं बिदि खन्थाइफोर माने बेलेग बिदिनो कमपिटिसन सोरबा बिदिनो बबेावबाफोर प्रग्रामफोरावथ' आं बिदि आवरायफेरनो मोनाखै नाथाय आं बिदिनो जेराव स्कुल कलेज स्कुलफ्राव फरायनाय समाव जों एसे एनै माने आवरायलायनो मोनदोंमोन आरो। आरोना नोंथां बिदिथ' प्रग्रामफोर बा कम्पिटिसनफोराव आं माने आवरायफेराखै होनना बुंनो हागोन आरोना नोंथां नोंथाङाबो आवरायफेरबाय नामा नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायना होदो दे नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदिनो जेनेबा आंबो फरायसालियाव आवरायबाय जेनेबा जोंनिया बैसागो फांसनदि जायो बेफ फोराव जेनेबा आवरायफेरबाय आरो नोंथां
औ-औ
बेफोरनि गेजेरजों जेनेबा बे आवरायनायनि गेजेरजों जेनेबा आं दहाय फोरमायलांनाय जा फिल्श बेफोरबायदि गोसोआव फिल्ड बेफोरबायदि मोनदांदों आरो दहाय जे आं नोंनि सिगाङाव फोरमायलांदों बेफोरबायदिनो फिल मोनदों आरो
औ-औ माने गिबियावनो माने फार्स्ट समाव नोंथाङा जेरै बुंदों माने गिबियाव जों माने बुंनो थांगोरोबा माने जों गिबि गिबिसिनाव माने जोंहा ओरैबायदि नारभास जायो होनना बुंनो हायो आरोना नोंथां जों स्कुल कलेज फोरावबो बिदिनो नुयो जेरै नों दा प्रग्राम अबेबाफोर बिदिनो बैस सागु प्रग्रामफोरा जोंनि बर' समाजावथ' बेफोरखौ जों माने खालामनायखौ नुनो मोनो नालाय बेफोराव जोंहा कम्पिटिसन जायो बेफोर माने नारभासफोरखौ माने बिदिनो मानसिनि एसे मा होनो गिनाय फोरखौ खारहोनो थाखाय बा बेफोरबायदिनि थाखाय जों माने बानायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि बर' समाजफोराव आरो बेनि गेजे जेरजों माने सोलोंथाइफोराव एसे गोसो होनाय सुबुंफोरा जों माने बेफोरखौ आवरायहैनायखौ होननानै मिथ थिनो मोननाय जायो आरो
औ नोंथां होनबा जोंना समाबो दा जानानै फैबाय नोंथांजों आरायनाय आवरायनाय बा थुनलाइनि सोमोन्दै रायलायनानै गोसोआ गोजोननाय मोन्दों सानो जेनेबा उनफोरनि समाव नोंथांजों बेफोरबायदिनो सावरायनो मोनगोन ओ
औ-औ-औ-औ जागोन दे औ